हेलौ औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो ओ दिनै एसे बरफोरनि जिउ खुंनायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा
औ जागोन नोंथां नोंथाङा बुंनायसाय
उम बर'फोरा माने ओ गोदो माबोरै जिउ खुंबोदोंमोन दायो माबोरै जिउ खुंदों ओ गोदो बर'फ्रा थांना थानो थाखाय मा-माबायदिमोन बिथांमोननि राहा लामाफ्रा आरो दायो माबोरै बिनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै न बिदिबा नों बिथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा बिनि सोमोन्दै इसे
औ हागोन नोंथां नोंगौ जोङो जोंनि बर'नि जारिमिनखौ जोङो नायोब्ला जोङो मोनथिनो हायो बर'फ्रा मंगलिय तिबत बिनिफाय फैनाय ओ दायो जोङो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा हादरफ्राव जोङो जोंनि बरफोरखौ गोसारनानै थानाय नुनो मोनो आरो बरफोरा जि गोदोनिफ्रायनो जि मिथिंगाजों गोरोबनानै जिउ खुंबोदों जों दास जोबो दिनैनि मुगायाव मिथिंगाजोंनो गोरोब नानै थानाय मिथिंगाखौ अननाय अनसायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो
औ
आरो जोंनि बर'फ्राबो बिदि टाउन सहराव नोगोआव थानांगो बिदि इसिबां मोजां मोना जोंनि जि गामि बिबायदि एरिया बा हाजो बा मिथिंगाजों गोरोबनानै थानो मोजां मोनग्रा जोंनि बर हारिया इंखायनो जोंनि बर सुबुंफ्रा दिनैबो दाबो बेबिदिदिनो गोसारनानै दं आरो बिदिनो जिउ खुंगासिनो दङ। गुबुन गुबुन राहा लाम लानानै जोंनि बरनि जि जारिमिनखौ जों नायोब्लाथ जों मोनसे समाव बेबायदिमोन जोंनि बरफोरा बिदि हाग्रा बंग्रा थानानै मिथिंगाजों थानानै जिउ खुंबोदोंमोन गोबां बिदि बिनो राहा लामा लाबोदोंमोन गावनि नखरखौ सालायनो थाखैय जों बेफोरखौ नुनो मोनो। नाथाय दानि मुगायाव जों इसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय सोलोंथाइ जिहेथु मोनबाय आरो गियान बे दि मोननो हाबाय मिथिंगाजों गोरोब नानै थाब्लाबो खिसुमान सोलाय सोल जानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ
जि न बांनि बेलायाव जानाय लोंनाय बेफोराव एसे सोलायदों नाथाय जोङो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बरफ्रा मिथिंगाजों गोरोबनानै जिउ खुंनो मोजां मोनग्रा बि मिथिंगायाव थानानै जिउ गाखौ मोजां मोनग्रा मिथिंगायावनो आबाद खालामनानै जाग्रा हारि। आरो लोगोसे मिथिंगाखौ अनग्रा आरो बिब्दिनो बिदिनो गोबां जोङो बुंनो हायो नोंथाङा बे समाव बुंनायसाय
बुंफिननो हागोन ना
नोंथाङा बे समाव नोंनि मा बेबायदि बुंनो हागोन
औ औ हागोन नंगौ नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बेफोर थारैनो सैथो ओ बरफ्रा माने गोदोनिफ्रायनो गामियाव थानानै सोलिबोनाय नंगौ आरो दासिमबो माने औ टाउन सोहोरफोराव थादोंब्लाबो माने गोबाङानो गामियाव थानानैनो जिउ खुंनो मोजां मोनो।
औ
उम औ माने आरो नोंथाङा जेखौ बुंलांबाय जे गोदो जिहेथु जिउ खुंदोंमोन दायो सोलोंथाइ मोननानै दानि जिउ खुंनाय माने बियो एसे सोलायबाय नंगौ थारैनो ओ गोदो माने बरफ्रा थारलायै आबाद खालामनानैनो जिउ खुङोमोन। आबादनि सायावनो बांसिन सोनारोमोन आरो मैहुर खालामनाय ना हमनाय आरो बन सिननानै ओ रोगानानै जानाय माने फाननानै बेबायदि जिउ खुंनाय बेफोरनि सायाव माने बांसिन सोनारनायखौ ओ जोङो मिथिबोदों ओ आरो जेनेबा खोन ओ जोंनि जि गोदोनि आबै-आबौमोन बिथांमोनहा बुंनायखौ जों खोनानो मोनबोदों नाथाय दायो माने जिहेथु सोलोंथाइ मोनबाय सोलोंथाइ मोननानै सोलायनाय बेयो माने ओ फरायनानै साख्रि लानानै जिउ खुंनायाथ नोंगौ फैदोंआनो सोलायनाय फैदों बिनि अनगायै गायैबो जिहेथु सोलोंथाइ माने बियो ओ बेफार फालांगिनि फारसे सोलोंथाइ लादों सोरबाया बेबायदि जि जोम सुनायनि फारसे सोलोंथाइ लादों आरो बेबायदिनो गुबुन-गुबुन बिभागाव माने मान बेफोरबायदि सोलोंथाइ थाय लानानै दायो ओ जिउआव आवगायबोनायखौ नुनो मोनदों गोदो आबाद मावनानै माने गावनि नखराव जानाय बा राननानै जानाय बेफोरबायदियावल बरफ्रा ओ खालामोमोन नाथाय दायो आबाद मावोब्लाबो माने फालांगिनि ओ थाखाय खालामो आरो बेफोरखौ फाननानै गोबांथार रां आरजिनानै दायो बरफ्रा माने जिउ खुंनाय बेफोरखौ नुबोदों। ओ आरो मिथिबोदों आरो आरो बिनि अनगायै माने ओ जि जोमफोर सुथाबनानै गोदो माने बेफोरबायदि बरफ्रा जि जोम दानानै ओ लुनानै गानोमोन मोननांगौ थारैनो मोजांमोन दायो बिनि अनगायैबो माने ओ जिहेथु दायो मदार्न जुग बिनिखाय मेसिनफोर ओ सफायदों सिलाय मेसिन आरो गुबुन-गुबुन बेफोरबायदि माने ओ जिफोर सुथाबनानै फाननाय बा गावबो गाननाय बेफोरबायदिनि थाखाय माने बरफोरा गोबांथार रां आरजिनानै बिथांमोननि जिउ खुंनाय राहा लामाया माने इजिसिन जाबोदों आरो बेफोरखौनो आङो बुङो आरो बेनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर बुंनो दं नामा
औ नोंथाङा जि बुंबाय जोबोर मोजां आं बे समाव बे न बांनि बाथ्राखौ खौ बुंनो सानदों जोंनि बरफोरा गोब ओ बेबायदिनो मिथिंगायाव मोननाय जि थोरि होननानै बुङो
औ
फोरनि बेबायदि न लुनानै थायोमोन जुग बुङोमोन आरो जि मिथिंगायावनो मोननाय जि औवा बेफोरखौ इन्जुर बानायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो लोगोसे दर्जा दर्जानि थाखाय बेबो बे औवा बानायनानै जे दर्जा बानायनाय आरो लोगोसे बैसां उन्दुनो थाखै बे बैसांखौबो औवानि बानायनाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनो मोनोमोन जोङो बुंनो हायो जि बर' हारिया जि मिथिंगाजों गोरोबनानै बिदि संसार जाबोदों बेनिखायनो मिथिंगायाव मोननाय बेसाद मुवा बेसादफोरखौनो गावनि न'नि थाखै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन दिनैनि मुं गायाव एसे सोलाय सोल' जाबाय। आरो लोगोसे जि जोंनि बारिनि थाखायबो जोङो जि जेवराफोर दुमोमोन। जेवरा नांगौ जायो जि मोसौ थौ मसा बेबायदि हाबनो हायैनि थाखाय बिदि दुंनायखौ जों नुनो मोनो। मोन नाथाय दानि मुगायाव जों बेबायदि फेनसिं बेफोर बायदि ल-लगायनाय नुनो मोनो। आरो लोगोसे जे न' बांनि बेलायावबो जोङो सोलायनायखौ नुनो मोन्दों । गोदो नारानि थोरिनि बेबायदि न' नुयोमोन जोङो। हानि नाथाय दानि मुगायाव जोङो बेबायदिनो आ गोदान गोदान न' गोदान गोदान जि महरनि जि समायना रमायना गाब होननानै बानायनाय न' बेफोर बायदि जों न' नुनो मोनोसै। आरो नोंथांङा बे समाव मा बुंबावनो सानो। बे बर' हारिनि जिउ खुंनायनि सोमोन्दै।
औ आरोबाव आङो बेखौनो बुंनो सानो जे ओ गोदो माने बर'फ्रा नोंगौ आबाद मावनानै जाग्रा गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो आबाद मावनानै जाग्रायानो ओ गोदो जिहेथु मोसौजों हालेवनानै ओ बिसोरो खेथि खालामोमोन ओ जाय जायनि थाखाय माने गोबाव सम लायोमोन ओ आरो माबा मोनसे आबाद खा आबाद खालामोब्ला माने ओ जेरै हमनानै ला माइ खेथि खालामनो थाखाय हालेवो। ब्ला ओ माने सानसेयाव बि बांसिन माने बारा हालेवनो हायामोन आरोना दब्लाय थाम दब्लाय ब्रै दब्लाय बा बेबायदि हालेवोमोन नाथाय दानि जिथु सोलोंथाइ मोनबाय बरफ्रा ओ आरो दायो जुगजों लोगोसे सोलायनो हमबाय माने गोदोनिफ्राय नायोब्ला दानि बरफोरनि जिउ खुंनाया एसे मोजांसिन बा एसे इजिसिनाव फैदों ओ गोदो जिहेथु मोसौजों हालेवोमोन दायो ट्रेक्टरफोर सफैनाय लोगो लोगो ट्रेक्टरजों हालेवनानै माने ओ जेसेबांखिनि मो मोसौजों हालेवनो हायो बिनिख्रुइ बांसिन खम समनि गेजेरावनो ट्रेक्टरजों हालेवनानै हा ओ बेबायदि आबाद खालामनायखौ नुनो मोनो गोदो माने मारा होनाय माइ नानाय समाव माने मोसौजों नायोमोन जाय गोबाव सम सम लायोमोन दानि दिनाव माने खम समनि गेजेरावनो बे मेसिनफोरजों नानानै थाबनो माने नाखांनाय माने खामानिफोरा एसे खम समनि गेजेराव जानाय बेखौ नुनो मोनो मोनो आरो गोदो माइखौ ओ जिथु सौनाय बा देनाय बेयो माने दिंखिफोरावनो गोबाव सम सम दिंखि बा उवालफ्राव सौ नानै ओ जानो गोनां जायोन दायो जितु मिलफोर ओंखारबाय मेचनफोर ओंखारबाय बिनि थाखाय माने खम समनि गेजेरावनो बा खम खस्थनि गेजेरावनो बे माइ फोरखौ हा मिलाव लांनानै ओ बेफोरबायदि उम देनानै बा सौवनानै। जायो माने गोदोनिफ्राय दायो जिथु बरफोरनि जिउ खुंनाय दायो जोबोद मोजांसिनाव फैदों आं बेखौनो नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो। दिनै जोंनि बर हारिया गोबां बिदिनो जौगादों नाथाय जौगादों अब्लाबो जों जोंनि जि जिउ खुंनाय जि जोंनि जि कालसा सार बेखौ जोङो नागाराखै जों जेरै जायो जे फ्रि थायो जों जेरै आबाद मावो जों बेखौनो दाबो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाइ जोङो गोदोनि जि आदब जों खालामा लाफानो जोंनि दानि गोदान आदबजों जोङो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बांसिनै जोंनि बर नखरफ्रा दायो गोबां जौगादों आरो जोङो जौगानो नांगौ गोन आरो जोङो सोलोंथाइफोरखौबो लानो नांगोन बिदिनो जोंनि जुग खुंनाय राहाया गोबां बेलायाव सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों रांखान्थि जि जिउ खुंनाय जोंनि गाननाय जोमनाय गोबां बेलायाव
औ बिदिब्ला जोङो जिथु बर'फोरनि जिउ खुंनायनि सोमोन्दै सावरायबाय बेखौ जों इसेयावनो दोन्थनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां गोजोनथों।
औ दे